हालौ
हालौ नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फिन जासिफिननाय थाबाय ओंङो
अ नोंथाङा दसे सम आंनो फ्रि टाइमब्ला सम होनो हागोन नामा?
थारैनो नोंथां होनो हागोन
आदसा आदसा अब्ला आं दिनै नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आ कल खालामनाय जादों त' नोंथाङा जेबो उसुदि गैयाब्ला आं माने सावरायनो हागोन नङा होमबा
औ सावरायनो हागोन ओनथां
अ ओनथां ओ आंनि मेन गाबै जेनेबा सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जे जोङो सामफ्रोमबो जिउआवहाय। मोनफ्लेबाय थानाय जायो नोङा होमबा? दा बे हिसाबै। आ दिनै जोंङो सुबुं माहारि हिसाबै। ओ आं नोंथांजों नैबे ओ बिगगियाना जे जे दिहुनथाइफोर दिहुनगासिनो दङ नङा होमबा। बै दिहुनथायाइफोरा माने। सुबुं जों सुबुं माहारिनि जिउआवहाय माबायदि गोहोम खोलैगासिन। जे दङ नैबे आयदानि सायाव माने आङो सावरायनो थाखाय माने नोंथांजों आ थांखि लानाय जादों आरो। नोंथाङा बे आयदानि सायाव सावरायोब्ला माबाफोर उसुबिदा दङ नामा?
औ बेबायदि जेबो उसुबिदा गैगोन गैया नोंथां सावरायजागोन।
औ औ थ अब्ला नोंथां आङो माने सिगांग्रोयै आंनि बे फंनैसो खोथाखौ आं बुंग्रोनि नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
गियान बिगगियानगिरिफोरा आथिखालावहाय जोंहा गोबांथार गोदान गोदान गोदान गोदान सानखांथिजों गोदान गोदान आदब खायदाजों गोदान गोदान ओ मुवा बेसादफोर दोरूनगासिनो दं नंङा होमबा जाय दिहुनथाइफोरानो। फि माने दोनै सुबुंनि जिउआवहाय माने गोरलैनिफ्राय गोरलै गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन खालामबोगासिनो दङ। थ बेबायदि हिसाबै। जोंङो सुबुं माहारिनि रायजो जानायनि जिउआवहाय बिथांमोननि जिफोर दिहुनथाइफ फोर बैफोर दिहुनथाइफोरा आथिखालावहाय माने खुब माने इजियै जागासिनो दं आरो नङा होमबा दिनै जोङो जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय। उन्दुनायनिफ्राय। खामानि दामानि मावनायनिफ्राय गासिबो सोर बिथिङावनो माने बिगियानगिरिनि आखाइ दं होननानै जोङो साननानै लानो हायो नङा होमबा थ जों दिनै ओ सासे मानसि माहारि महरै जोङो ओंखाम ओंख्रि स संनोबोब्लाबो जोंनो दिनै सुबुं माहारिनि गोनांथि गैलाय बवालिया नङा होमबा। दा जायनि जाहोनाव जों दिनै गोबां थार ओ बिगियाननि दिहुनथाइ। बैफोरखौ नोजोर होयोब ब्लाजोङो नुनो मोनो आरोखि दा
नंगौ नोंथां।
नायोलानो नुखाजोबो जे जोंनि दिनैनि लाइफआवहाय जे बि गियानगिरिनि मा मा गो गोहोम दं होनना बुङोब्ला जेरै जों दा फार्स्टआवबो जोङो गंसे न'खराव नायहरोब्ला
नंगौ नोंथां
जोंनि थानाय जानाय नङा होमबा बैफोराव गासि बो बिगियानिनो सोरजि दंजोबो जों दिनै ओंखामखौ संनो जोङो। गोदोनि दिनावहाय दोरसि दोबब्ला बेयाव संनानै जायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनावहाय जोङो ओ कुकारनो ट्रिक सिस्टेमै जों संनानै जायो नङा होमबा! आरो औ थिग बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनि दिनाव जोङो थाबायनो थाखाय जोङो ओ अबेबा मोनसे जायगायाव हान्थिलाङोब्ला जोङो थाबायनो गोनां जायोमोन। नङा होमा नाथाय आथिखाल गारि गरा दंसै नङा होमबा नै बै बिनि गेजेरजों दिनै जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जिउ खुंनाया गोरलैनिसस्राय गोरलैसिन जाबोदों आरो आरो जोंहा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि सुबुं माहारि जिउआव जिउ खुंनाय राहाया जे गोरलैसिन जाबोदों। आरो जोंहा गुबुन फारसेथिं जोङो खहाबो जाबोदों नङा होमबा? जिहेतुनाखि आं दिनै नों- थांनो ओ सावरायनो लानाय आयदाया जोंहा गोहोमसोखा। नङा होमबा? जिथुनाखि जोंनि सुबुं माहारियाव माबायदि गोहोम खोलैदों होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो साननानै नायोब्ला नुहुरनो मोनो दिनै जोंनि गामि ओनसोलफ्रावहाय गोबांथार जोंहा बेखार सुबुंफोर दङ। नंङा होनबा? जायफोर बेखार सुबुंफोरा जोंहा दिनै दिन हाजिरा खामला मावाबालासिनो थायोब्ला माने रसा नांनो गोनां जायो स' बैफोरबायदि सुबुंफोरनि बेलायाव दिनैहाय हाजिरा हुजिरा मावनो थाखायब्लाबो माने बिथांमोनखौ गोनांथियानो गैबावलिया जेरै बिदिनोखि जोंहा दिनै माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला नङा होमबा!
नोंगौ नोंथां
फसंना लादो लामा दालां बानायोब्लाबो दिनै सुबुं अनजिमाफोरनि गोनांथिखौनो जोंनो जाबावलिया जेरावनिखि गासिबो गारि गुरा मथर फोरानो माव नङा होमबा इभेन सिमेन्ट अन्थाइ बाला लगायनोबो दिनैनि दिनाव जोंनो सुबुंखौ नाङा जे मेसिननि जोहैनो जोङो दरननो हायो आरो लगायनानै जोङो होनोबो हायो नङा होमबा स बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो खामानियावनो जुदि बिगियानगिरिफोरा आखाइ होजोबोब्ला बा बिगियानगिरिफोरनि आखाइ गोग्लैयोब्ला जे सुबुं माहारिनि जिउआवहाय फैबाय थानाय उननि समफ्रावहाय माबायदि जेंना जेंगोना जों सैनो गोनां जागोन बा जोङो बैफोरबायदि प्रब्लेमनि फ्राय जोङो माबायदि फेस खालामोबा जों गावखौ उदां खालामनानै लानो हागोन बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर दाहा आगोरफोर होनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा जिबायदि बुंदों बैफोरो जोंनिनो मेगनजों नुबोनाय मोनफा मोनफा जोंनिनो खहा होननानै आं साननानै लायो। दिनै माखासे बिगियान गिरिफोरा दिनैनि समाव माखासे गोबां खामानिखौ जोंनो इजि खालामना होदोंब्लाबो नाथाय माखासे खामानियाव गोबां जोंनिनो खहा खालामदों जेरै जोङो सिगांनि समाव जोङो हमनानै ला जोङो दिनै ओ ओंखाम ओंखाम सङोमोनब्ला जोङो सिगांनि समावहाय बनजों संनानै जायोमोन नाथाय बैखौ दिनै बिगियानगिरिफ्रा बेसोरो इलेक्ट्रिसिन बा कुकार कारेन्टनि जि गेस बैफोरनि सुबिदा बानायनानै होदों होलाय नङा होमब्ला जोङो माखासे बै फोरनि गेसनि माखासे बुस्थुफोरखौ जानानै माखासे जोंनि देहायाबो गोबां खहा जाबोदों लोगोसे नङा होनबा
औ नंगौ
जोंहा माइ आबाद मावोब्ला जोंहा सिगां मोसौजों हालेवोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जोंहा टेक्टर बाहायो जोंहा सिगांनि समाव मोजां मोसौजों हाल एवोबा जोंहा बैसोरजों थाबायफानानै जोंनि देहाया मोनसे एक्सारसाइस जानानै जोंनि देहाया गोग्गो बायदिबो जायोमोन नाथाय आथि खालाव मा बैफोरो गैलिया नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि माखासे जों माखासे समावहाय जोंनि जि मावनानै जानानै जोङो जोंनि आथिखालाव थांनानै थानायाव जि जोंनो मेन दा नांगौ होनना बुंबा जों रां नङा होनबा नोंथां? नाथाय जों दिनै सिगां समाव जों मानसिया दा मावनो हानाय इजि गोरलै खामानिखौ जोङो सिगां मावनो हानायखौ माखासे बिगियानगिरिफ्रा मा खालामगौ बैफोरनि जायगायाव बिसोरो मेसिन बानायनानै मेसिनफ्रासो दाना माव हमबाय ओमफ्राय मा जाखो जोंनि सुबुं माहारिफोरावहाय खामानि मोनलिया माबा जों बे थांना थानायाव माखासे जि नांगौ रां बेफोरखौ जोङोनानै आरजिनानै लानो हालिया मानो होनबा बेफोरखौ इजियैनो मा खालामबाय मेचिनफ्रा मालाय ओ गावसोर मेसिनफ्रा गोसो बायदियै हर सान बिसोरो मावनो हाबाय मानसिया दिनैसिम मानसिया मानो होनना बुङोबा दि दिनै मानसिया जों मावोमोन सानाव नाथाय बिसोरो मेसिनफ्रा नैजिब्रै घन्टा खामानि मावनायनि थाखाय मानो खालामखो बिगियानगिरिफ्रा जोंखौ ओ मेचिन दिहुनन्नानै मानसिनि थांनानै नाय राहाफोरखौ खमायना होनाय बायदि जाबाय। नंगौ ना नङा नोंथां? दा जोंहा माखासे देहायारि प्रब्लेमबो जाबाय थाग्रा जाबाय मानो होना मानसिया मेसिनानो मावो नालाय मानसिफ्रा जिरायनानै बायदि जाबाय नंगौ ना नङा नोंथां? औ थारैनो। बुंनो थाङोबा आंना बेनो माखासे उसुबिदाबो जादों खिन्थु माखासे बिगियानगिरिफ्रा मोजांबो खालामदों साननो थाङोब्ला जोङो दिनै गोजान जायगायाव हान्थिलांनो होनना बुङोबा जोंहा ओ रेल थाबाय गारि मथर थाबाय नङा होमबा? बैफोरजों जों इजियैनो हान्थिनो हायो। दा जोङो सिगांनि समावहाय सिगांनि समावहाय मानो होमब्ला जोङो थाबायनानै थाङोबा जोङो बैफोराव माने सानसेयाव मोनहैयामोन। दानि दिनावहाय जोंहा गोजौ अख्राङावबो बिरनो हानाय जोंहा अ अख्रां जाहाज एर'प्लेन बेफोरखौ बानायना होबाय। दा माने किसुमान बुस्थुखौ जोंहा मोजां बानायदों खिन्थु किसुमान बुस्थुखौ जोंनो गाज्रिबो खालामना होदों बा जोंनि माबायाव जोंनि जिउ द राहा दानायाव गोबां गोहोमबो खोख्लैदों नोंथां।
आचसा आसा नंगौ नंगौ नोंथां उम। दा जाउनाव जोङो बेखारारि अनजिमाफोरा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं नङा होमबा?
नोंगौ ओनथां।
दा जोङो जे खामानिफोरखौ मानसिफ्रा मावोमोन बैफोर खामानिफोरखौ दिनै सुबुं माहारिया मोनलानोबा नङा होमबा?
औ मोनला जोंहा मानो होनबा थांनानै थानाय खस्थ' फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ।
जाय खामानिखौ जोङो जौसेजन मानसि नांगौ जायोमोनब्ला
औ नंगौ नोंथां।
जोङो ओ सानसेनि गेजेराव बे खामानिखौ फोजोबनो हायोमोनब्ला नाथाय दिनैनि दिनावहाय मा जायो मिसिन गंसेजों बे से घन्टा बा आधा घन्टा बिनि गेजेरावनो जों फोजोबनो हानाय जों नुनो मोनो नङा होमबा औ त' ओरैबायदि आथिखालावहाय बिगियाननि दिहुनथायफोरा स्पिडनिफ्राय स्पिड जासिनदों नङा होमबा जाउनाव जों दिनै ओरैनो बे खारै दङब्ला बे खुब ओ साननो गोनां बा थ्रासै माने फैबाय थानाय उननि समफ्रावहाय माने गोबांथार सैनो गोनां जागोन आरो भुगिनो गोनां जागोन आं माने बेखौ नुहुरदों आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनिखायनो जोङो बैफोरबायदि समयसानिफ्राय गावखौ उदां खालामनोब्ला नङा होमबा जों दिनै कम्पालसरि मा बे जोङो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ नङा होमबा जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो रोङो अब्लासो जोङो मिथियोब्लासो बैफोरबायदि बेखारारि जेंना बा बेखारारि ओ खामानिनिफ्राय जोङो उदां
उदां नंगौ नंगौ नोंथां
त बिनि खायनो दिनैनि दिनावहाय बिगियाननि दिहुनथाया आंनि मोनदांनायावहाय जोंहा सुबुं माहारिनि जिउखौ गोरलैबो खालामदों आरो जेंना गोनांबो
जेंना गोनांबो खालामदों नंगौ
दा जोङो जायखौ जाय जायगायाव थाङोमोनब्ला जोङो ओ से दान से बोसोर बिनि गोनां जायोमोन नङा होमबा खिन्थु आ आथिखालाव बिगियाननि दिहुनथाइनि गेजेरजों से मिनिट बा से घन्टा बेनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो
मोनहैनोबो हायो नंगौ नोंथां
जेरैबायदि जोङो अख्रांआवहाय दावबायगोन होननानै जों माब्लाबाबो सिमाङावबो सानफेरनो हायाखैमोन नङा होमबा खिन्थु बिगियाना बेखौ मोग थाङाव दिनै महर होनो हाबाय नं थ बेफोरो बिगियाननि मोन मोनफा मोनफा सोलो बुद्धि बाहायनायनि गेजेरजों ओ दिनै ओ बै खौहाय जाफुंहोनो हादों आरो थ' उम खोब गोजोननाय थाबाय नोंथां दिनै नोंथांजों आङो सावरायलायनो मोननानै ओ गोबांथार खोथाखौनो मिथिनो मोनबाय त' बेखिनियावहाय आङो दिनै जोंनि जि सावरायनाय हाबाफारि बेखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै फोरमायनाय जाबाय नोंथां
दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे नोंथां गोजोनबाय
औ